हेलौ औ खोनादों नोंथां खोनादों औ गोजोन फुंबिलि नोथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि नोंथां औ दा हाबा नोंथाङा आंनि थाखाय दसे सम होनो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ नोंथां आं माने दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ
औ दा आङो जों आं सावरायनो साननाय आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर'नि माखासे जेनेबा कालसार गोदोनिफ्राय जे जोङो उन्दै समनिफ्राय गेलेबोनाय नङा होमबा नोंथां? बे माखासे उन्दै समनिफ्राय जोङो माखासे माखासे जों गोमालांनो हमनाय गेलेनायफोरखौ जों बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। औ जेरै औ आंनो एसे बुंगोरनोसै नङा होमबा? जोंथ' उन्दै समनिफ्रायनो देरबोनाय उन्दै समाव जों गोबां रोखोमनि खेलाफोर गेलेबोनो मोनदोंमोन नङा होमबा? गोदो समावहाय जेरैहाय जोङो बाथा गेलेनाय बल जोनाय क्रिकेट गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बेफोरबायदि थाखोमालायनाय गेलेनाय नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जों दैमा दै बा फुख्रिफोराव जोङो थब्ल'लायनाय गेलेनाय नङा होमबा बैफोरबायदिखौ गेलेनानै जों माने उन्दै सम जोङो बारहो हरदोंमोन आरो नङा होनबा? नाथाय जोङो दानि माखासे इयुन जोलैफोरखौ जों नुयोब्ला जों बैफोर मानिे माखासे जोंनि गोदोनि समाव गेलेबोनाय जा गेमफोर बेफोरखौ जों गेलेनायफोरखौ माने जोोबद खम नुनो मोनसै नङा होमबा जेरै जोङो माखासे थाखुमालायनाय गेलेनाय आरो बेबायदिनो जों दुब्लि फोथारफ्राव जेरै माइ हाखङोब्ला लांदां जायोब्ला माखासे जेनेबा फुख्रि गोदान जावजेननाय हाखर थायोब्ला दै थायो जायगाफोराव जों बाथा गेलेयोमोन। बेफोरबायाददि बाथा गेलेनाय बल खुबैलायनाय गेलेनाय काफ्लेट गेलेनाय बेफोरखौ माने जों इयुन जोलैनि फरायसाफोर बा उयुन जोलैनि गथ'साफोरखौ जों मान गेलेनाय जोबोर खम नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? आरो जों बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोङो माखासे ओनसोल बा जायगाफोराव थ जों दा आजिखालि नुनोनो थांलिया। मानो होनबा जों बैफोरबायदि गेलेनाय सुबुंखौ जोङो गोदोनि समाव जोंनि समाव जों जेब्ला उन्दै उन्दै सममोन अब्ला समावल' जों गेलेनायखौ जों नुबोनो मोनदों आरो नोंथां नङा होमबा? औ दा बुंनो थाङोब्ला आजिखालिनि गथ'साफोरा माने बयबो गावबा गाव ओ माबा मोनसे नङा मोनसे खामानियाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोनबाय जेरै जों आजिखाालनि गथ'फोरखौ जों बांसिन मबल सेरनायखौसो नुनो मोनसै नङा होनबा न'आव थानानै बांसिन गथ'फ्रानो माने दा जों नायनो था थाङोबा एक्सारसाइस गैयि न'आवनो उन्दुनानै थानाय मबाइल नायनानै थानाय बाहेरायाव रावजोंबो सोमोन्दो गैयै जेबो गेलेनायनि फारसे जेबो बिदा गैयि बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनसै आरो नङा होमबा? जोंहा आरो गेलेनाय जों उन्दै समाव जों गेलेनायजों जों गोबां फारागथि मोनबोदों जेरै जों गेलेनायजोंनो जोङो जोंनि देहाखौ साखोन सिखोनै लाखिनो हायो राफोद लाखिनो हायो नङा होमबा? एक्सारसाइस खालामनाय बायदि जायो आरो बेजोंनो जोंनि जोंनि माखासे गोबां बेराम आजारफोराबो जोंना गेलेनायजोंनो जों खारनायखौ जों मोनबोहैदोंमोन। नङा हबा नोंथां दा ओरैनोथ' जों बुं थांबा गोदोनि समाव जोङ गामिओनोलाव' जोंहाथ फुटबलफोर गैयामोन नङा होनबा? जेरै क्रिकेट बलफोर गैयामोन अब्ला जों मा खालामोमोन बै नारें जुम्ब्रा फिथाइआ जेब्ला मेसें बोथोराव बेावहाय जों माइ हाखांनानै नारें जुमब्रानि फिथाइ मोना हब्ला माने बे नारें जुमरा फिथाइखौनो जोङो बल खालामनानै जोनाय बे बेफोरबायदि नुथायखौ जों गेलेबोनायखौ माने गोसोखांबा माने गोबां बोरैबा मोनो आरोखि नोंथां नङा होमबा आथिखालाव मानो जों जोंनि बै गोदो समाव जों गेलेबोनायफोरखौ मानो निनु नुनो मोनलिया आरो जोङो माने जोंनो गोसो जायो। बे उन्दै जाफिननायमोनब्ला बैफोरबायाददि गेलेनायफोरखौ आरो गेलेफिन नोङो बेबायदि गोसो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नथां नंगौमोन।
नोंथांमोनालाय उन्दै समाव मा माबायदि मा मा गेलेग्राफोर गेलेबोनाय उन्दै समनिफ्राय?
उन्दै समनि गेलेनाय होनोब्ला माने उन्दै समखौ गोसोखांहरफिनो ब्ला माने बेफोर समखौ लुबैफिनाय नङा होमबा बोराय अब्लाबो जिखुनु बैसोआव थायोब्लाबो बे उन्दै समखौ माने गोसोखांबाफिनो आरो माने उन्दै समाव ओरैबायदि जायो। जे माने जिहेथु मानसिया देरबोयो उन्दै समावहाय माने माखासे माने सा देरखांनायनि उनावसो माने सानो जे माने उन्दै समाव माबायदिमोन नै दाबो सानहरो माने
नंगौ नोंथां
मानि थाखाय होनोब्ला उन्दै समाव माने माखासे जिहेथु जोंनाव दा माने स्ट्रेस माखासे टेनसनफोरबो थायो नङा होमबा? बेथ' देरनायजों लोगोसे फ्रो बारायबो नङा मानसिया दा बेफोरबायदिनो उन्दै समावहाय माखासे माने जेबो टेनसन थाया माने गेलेनो गेलेनो माने गोसो जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां
फोरफोरजों ओंखारनो ओंखारनो बेफोरबायदि गोसो जायो बा फरायनो गोसो जाया बारा लेखा थेखा फरायनायफ्रावबो बारा गोसो जाया माने बांसिन गेलेनायखौ बा बेरायनायखौ माने गोसो जायो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां
दा उन्दै समनि गेलेनाय होनोबाथ' गोबां माने गेलेनाय मा होननो माने उन्दै समनि गेलेनाय थब्ल'नाय गेलेनाय ओ थाखुमालायनाय गेलेनाय बेबायदिनो माने जायगा स्टप गेलेनाय जेखौ जोङो माने अन्थाइ जाबनानै मानो ओ
बे मानो जों बेखौ थहाइ गोरा खानानै बा माखासे बुस्थु एसे गिलिर ओ मा होनो जुमग्राफोरखौ जुमग्रा फिसाफोरखौ खानानै बल बानायनानै जों जायगासोथब गेलेयो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ नोंथां
बेफोरखौथ' माने आथिखालनि जुगावथ' माने नुनाया बिराद खमसै।
औ औ जेरै जों काप काप फ्लेट गेलेनायखौबो जों नुनो मोनलिया। आरो बाथा बाथा गेलेनायफोरखौबो जों नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां बेखौ माने जों नुयोब्लाबो दा माखासे गामि सिं ओनसोलफोराव जोबोद खम नुनो मोनसै आरो नङा होमबा? ओैरैनो जों सोहोर ओनसोलावसो जों टाउन ओनसोलावथ' ओरै बेखौ नुला नुखालानो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ माने आरो आथिखालनि गथ'फ्रा माने बेफोरखौहाय गेलेलिया माने एसे माने सोलायबाय जे आथिखालाव मानसिफोरा आरो मा होनो उन्दै समाव माने जों जेरै ओ सिगांनि समावहाय जों उन्दै समाव ज' ज' ज' ज' माने बेफोरबायदिनो सोरनावबा ज' ज' गेलेनाय बा माखासे फोथारफ्राव ज' ज' गेलेनाय बेफोरबायदि गेलेयोन नङा होमबा आथिखालनि जुगावहाय माने गथ'फ्राबो न'आवहाय माने माखासे जोंनिया माने आथिखालावहाय मा जायो ओ गथ'फोरखौहाय माखासे हस्टेलाव दोनहरबाय होमबा एसे देरोबा बा उन्दै उन्दै समाव आरो ओंखारहोला नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
सिगांनि समावथ' जों माने गामिनि स्कुलफ्रावनो ज' ज' फरायो ज' ज' गेलेयो बेबायदिखायनो माने जोंना माखासे गेलेनायफ्रा माने गोबां माने जों गेलेयोमोन आरो जेरै मा होनो हिनजावफोरनि खेलाबाबो जों माने माखासे उन्दै समावहाय गेलेबोबाय जेरै गर गेलेनाय
औ औ नंगौ नोंथां
बारनाय गेलेनाय
औ औ
थ' जोङो माने गायनोथ' गोजौसि माखाय फासआव आथिं मोनसे उनाव आथिं मोननै आरो आखाइ मोनसे ए आखाइ मोननै बिदि होलांनाय माने बेफोरबायदि बारनायफोरखौ माने गोबां गेलेबोबाय आरो बेबायदिनो मानो जोङो हाखर खिखर गेलेनाय
हाखर खिखरफोरखौ गेलेबोबाय आरो बेबायदिनो माने
ओ स्कुलफ्रावबो स्कुलफ्रावबो जों मा खालामो बेरेन्सिफ्राव स्कुलनि बेरेन्थिफ्रावबो जोङो बा न'फ्रावबो हाफ्राव माने जोङो फेरेंगा लान्जायफोरखौ माने सिन बोनानै ओ मिस्थां फिथाइ बा माने ओ स्कुलफ्राव गेलेयोबाबो मा होनो जोङो बहिफोरखौ बिसिनानै फिसा फिसा सिथमनानैहाय माने बेफोरबादि ओ फेरेंगा लानजाय गेलेबोबाय आरो मा होनो बेखौ सै गेलेनाय सै गेलेनायखौबो माने माखासे गामिफ्रावथ' माने सब हौवा हिनजाव उन्दै समावथ' सिनायलाया नङा होमबा उन्दै समावथ' माने हौवा हिनजावजों बारा फाराग लालाय लाया सै गेलेनायफ्रावबो माखासे ओ हौवाफ्राबो गेलेफानाय बेफोरबायदि माने गोबां गेलेबोबाय आरो बेबायदिनो ओ मेन गेलेयोमोन जोंना गामियावहाय मा होनो बेखौहाय मार्बल गेलेनाय
औ
मारबल गेलेनाय होनबा जोंना माने जेब्ला जोंना खामानि खामानि गैया अब्ला माने अबेबा दंफां सायहा फ्रावबा मोनाबिलि माने सान हाबैनि सिगां बेफोरबायदि जमा जानानै आरो मारबुं गेलेनाय होनोब्लाथ' माने जों उन्दैल' नङा माखासे गेदेरफ्राबो माने गेलेनो लुबैयो माने मार्बलखौ आरो माखासे गेदेरफ्राव माने गोबां गेलेफायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो मार्बल गेलेनाय समावथ' जों उन्दै समाव गेलेयोबा एकदमबारे हाद्रिफोरजों माबानाय मानानै दुगैनो मानो बावलायलायनायबा दुगैनो बालायलायनाय न'आव थांनो बालायलायनाय ओरैबायदि मारबल गेलेयोमोन आरो
नंगौ नंगौ नोंथां थारैनोसो दा आरो बै बफोरो जों गोदो समाव उन्दै समाव गेलेनायखौ गोसोखाङोबा माने बै उन्दै सम बायदि जाफिननानै माने गेलेफिननो गोसो जायो नङा होमबा नोंथां दासिमबो
औ औ नंगौ नंगौ आरो बेबायदि नों थाङा जेरै बुंदों दहाय माने थाखुमालायनाय गेलेनाय न' सिं सिं थाखुमानाय मालाबा बारि खना खना थाखुमानाय माने दंफांसाफ्राव गाखोनानै थाखोमानाय गेलेनाय बेबायदि माखासे ओ खर' दांनाय गेलेनाय खर' दांनाय गेलेनायाथ' जों माने दैयावबो गेलेयो आरो बोरियावबो गेलेयो माने बेफोरबादि गो गोबां गेलेबोबाय आरो नोंथाङा जेरै बुंदों दहयहाय माने गामिफ्रावथ' बलफोर थाया बलफोर थाया मा खालामो जोङो जुमब्रा फिथाइफोरखौनो बलजोनो हायोमोन जोंनि आथिंफ्रा सिगांनि समाव नङा होमबा आथिखालनि मानसियाथ' जुमब्रा फिथाइफोरखौ जोनांगौबा आथिंफ्रानो लोरिगोनसो नामा माने डक्टर डक्टर माने देहा फाहामसालिफ्रावथ' थांनांगौ जागोन
औ नों
गोदो माने गोबां जोख्रुबबोबाय दाथ' जोंबो हानाय नंला हानाया माने गोदोनि समाव माने बेसे बेलेगबो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां आरो जोङो नुबोयोमोन बे गोदोनि गामि ओनसोलफ्राव जों माने सेन्देल गालासिनो खामानि मावनाय सेन्देल गानालासिनो जों दानाथ' आजिखालि ओ जोङो गासैबो सुबुंखौनो नाय बयनिबो आथिङाव जों केन्देलखौ नुनो मोनगोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ दा जोंनो गावनो खुद जोङो मालाबा सेन्देल गानालासिनो दुब्लिफ्राव थाङोब्ला जों थाबायनो हाला
नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां
माने थाबायनो हाला बा अन्थाइ सेरेब फिसा फिसाफ्रानो जोंनि आथिंखौ माने साहोग्रा
साहा होग्रा जाबाय औ जानाय
औ माने गोदोनि समावथ' जों उन्दैनिफ्रायनो मोसौ खुन्थिया जोख्रुबनानै फैनाय
नंगौ नोंथां जों सेन्देल गानालासेनोबो जों खुन्थिया दोसोनो हायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
नाथाय जोंथ' दानि जुगनि सुबुंफोरखौ जों बेबायदि दोसोनो हानायखौ जों नुनाय नंला खोमा
आ नुला नुला नुला आथिखालाव नुनो थांला
औ नंगौ
मोनो गोबां सोलायबाय माने आथिखालनिजों माने सिगांनि जों नायोब्ला गेलेनायावनो हक जिखुनु खामानियावनो हक माने माने गोबां माने फारागखौ जों माने नुनो मोनो आरो आ
औ औ नंगौ नोंथां
नङा होमबा नोंथां अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां जों रायलायनायखौ बे समावनो दोन्थ'नोसै नामा ना?
दे जागोन अब्ला नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा बाथ्रा खोनानो मानो मिथि नो मोननानै जोोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम आरो बिदिनो साबायखर थाबाय नङा होनबा नोंथां
औ औ दे नोंथांजों रायलायनानै माने गोसोखौ मोजां मोनबाय ओम दे औ अ दे